हेल'
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो
नै आङो ओरैनो जिरायना दंफैयो नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दङ दायो उन्दुग्लांनानै
औ औ
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ बर' हारिनि दाउ अमा फिसिनाय गोदोनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिनायनि बागोललायलायनो हागोनना?
औ हागोन
अ होमबा गिबियाव नोंथाङानो फोरमायना होग्रोदो दे जों गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुं माहारिया मा मा जिब जुनार फिसिबोनाय
औ
जोंना न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनोब्लाथ' बिदिनो ओ मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोरनो आरोना नोंथां
औ
बेबायदिनो जेनेबा बर' बर'फोराहाय जेनेबा बर' आइजोफोरनि न'खर न'खरावहाय बेफोरखौहायबा बेफोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा नुबोबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा अमाफोरखौथ' लाखायोआनो होनजायो
औ
आरो मोसौ बोरमायाबोथ' बिदिनो थायो थानायाव अब्लाबो आथिखालाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो मोसौ बोरमाखौहाय
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो दाउफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो बेबायादि जों जेनेबा बेफोरखौ फिनानैह ओ नखर नखरनि नंगौ जानाय नंगौ जानायावहाय जेनेबा बेफोरखौ फाननानैहाय ओ रां आरजिनानै जेनेबा नांगौ जानायफोरावहाय सुफुंनो हायो आरो आरो गथ' गथायफोरनि फरायनायफोरावबो जेनेबा बेफोरखौ फाननानैहाय जेनेबा ओ हेफाजाब होनो हायो आरोना नोंथां।
औ हायो
बेबायदिनो बर' आइजोफोरा आरो गोबां ओ बेफोरखौहाय जिब जुनारफोरखौ गोबां खस्थ' खालामनानै जेनेबा ओ फेदेरनानैहाय फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो ए से फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ दे
जोंनाथ' बर' हारि होनोब्ला जोंनाव जों गामियावथ' बुनो थाङोब्ला माने न'खरफ्राव माने मासे अमाखौ नुनो मोनखा गोन आरो।
औ
न'खरसेयाव मासे अमाखौ नुनो मोनखागोन थाखायो दाउ अमा फिसिखायो जेरै नोंनि ओंखाम ओंख्रि गारनायफोरखौ जेरै मानो होनो जायोना अमा गैयाबा बिनि थाखायनो जोङो अमाखौ फिनानै लानाय जायो एबा जोङो बिनिफ्रायनो नां जेब्ला जोंनो थाखा फैसा नांगौ जायो अब्ला जोङो बे अमाखौ फाननानै गोबां हेल्प मोनो। बिनि थाखायनो जोङो अमाखौ लानाय जायो एबा जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोङो माबायदि अमाखौ जोथोन लानांगौ एबा आदार होनांगौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो अमाखौ जोङो गोबां ख ख फिसिबोनाय जायो जेरै उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेफोर बिसोर बिसोरखौ फिसिबोनाय जायो जेरै जोङो अमानो सानसे आदार होआबा अमाया जे रसा नांनानै गाबख्रावबाय थायो बिनि थाखायनो जेरै जोङो अमानो अमायाथ' गुन्दै नङाबाथ' जोङो अमानो आदार होनो हाया नालाय दानि जुगाव गोदान गोदान बिदिनो माबा फोर ओंखारबाय थेवबो जोङो अमानो गु न्दै होयो बिदिनो अम मालाबा ओंखाम खालाय‌ गैयाबा बि था स हानानै होयो एबा आजिखालिनि जुगाव जोङो गोबां अमा फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनदों एबा जोङो गोबां अ अमा फार्म एबा अमा लानानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बिनि थाखायनो जोङो आथिखालनि जुगाव गोबां अमा फार्म खुलिनाय खौबो जों नुनो मोनदों आरो जोङो खस्थ'बो खालामनांगौ अमा फिनायनि थाखाय। आरो जोङो दाउ अमा फिसिनाय बुङो दाउ फिसिनाय बुङोब्ला जोङो औ जोङो दाउखौ फिसियो नाथाय जों आथिखालाव दाउ फोरनि दामाबो गोबां जाबाय एबा जोङो दाउफोरखौ जोङो जेब्ला जोङो जोंनियाव जेब्ला आलासि सासे फैयो बेनि थाखाय जोङो दाउखौ गुबुनाव बायनांगौ नागिरनाङै जायिनि थाखाय जों दाउफोरखौ फिसिनानै दोनो एबा जोंहाबो न'खरावबो जानो हायो बाय बाय गोनांथि गैयिनि थाखाय जोङो दाउफोरखौ फिसिनानै लानाया गाहाम।
औ
जोंनोथ' दाउफोरखौ जोंथ' दाउफोरखौ इसेबां जोथोनबो लानाङा माने अबेबा जेरै मोसौ बोरमाफोर बायदि जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव खानोबो नाङा जोङो जास्ट बिदिनो फुङाव सिखारबा आदार होनांगौ मोनाबिलि टाइमाव आर्दार होनांगौ बेनो जोंनि थाखाय। दाउ फिसिनाया गोबां इजि आरो। ओमफाय इदिनो बयलार हारिखौ बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ फार्म खुलिबा खस्थ' दङ। जेरै जोङो बोरमा फिसियोब्ला जोङो बोरमायावबो एसेबां खस्थ' नङा थेवबाबो जोङो आजिखालिनिनि दिनाव जायगाफोरानो गैला जाहैबाय जेरै फोथार हारियावबो एसेबां माबाला बिनि थाखायनो जोङो उम एसे खस्थ' जायो। जेरै जोङो मोसौ मोसौ फिसिनायखौबो जों गोदोनिफायनो नुबोदों। जेरै जोङो मोसौ गाय फिसियोबा जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो एबा जोङो बोसोराव बोसोराव जोंनो मासे फिसा होयो एबा बारायनानै होयो। बि बिनिफ्राय जोङो मोसौ गाइखेरखौ जोङो फाननोबो हायो एबा जोङो न'आवबो बाहायनो हायो। जेरै जोङो मोसौ गाइखेरनिफ्राय गोबां साहा लोङो एबा गायखेर दाखा बानायो एबा पनिर बानायो। बेफोरावबो जोंनि हेल्प मोनो। आजिखालिनि गाइखेरनि दामाबो बुहुद जाबाय। बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोङो न'आवनो फिसिनानै लायो आरो मोसौ गाय मासेफोरबाबो थायो। गोबाङानो लाला दानि जुगावथ'।
नोंगौ नोंगौ।
ओमफाय गोदोनि दिनाव आरो मैसोबो फिसियोमोन। जेरै जोङो मोसौफोरखौ फिसिनाया गाहामानोखा जेरै जोंनो मोसौ खि हासारबो मोनो। जोङो मैगं थाइगं गायनायाव जोङो गोबां हेल्प मोनो बेफोरनिफ्रायबो गोदोनि दिनाव जोङो मैसो लानाय खौबो नुनो मोनोमोन जेरै मैसोआबो जोंनो गोबां गाइखेर होयो।
औ।
बोसोराव बोसोर जोंनो फिसा होयो।
ओं। नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो जेरै ओ बोरै बोरै फिनाय जायो। दाउ, अमाफोरखौहाय ओ आङो आङो बिदिनो होनबा बोरमानि बागै एसे बुंनोसै आरोना नों थां जोंना औ बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जेनेबा गलि मोनसे बानायनांगौ जायो जेनेबा बे गलियावहाय ओ बोरमा खानो थाखाय ओमफाय बेबायदिनो जोंना बोरमाखौ जेनेबा सिखारनानै जेरै जेब्ला ओ एसे बिदिनो सातता बा ओ साराय सातताफोर जागोन अब्लाना जोङो बोरमाखौहाय दुब्लियावहाय खारनहैनाय जायो। बैबायदिनो जोङो बोरमाखौहाय ओ खारननानै दोननानै जेनेबा सानसुआवहाय ओ दै दौनाय जायो आरो दै दौनानै जेनेबा खास्लायना होनाय जायो। बेबायदिनो आरो मोनाबाथाय बे बोरमाखौ लाबोफिननाय जायो आरो जोङो बे बोरमानि ओखायनो गोबां जेनेबा बोरमा बोरमा फानथि जेनेबा बिनिफ्राय जेनेबा जोङो फिसा फिसा जेनेबा फिसा एरहोनानै जेनेबा बेखौहाय देरहो फेदेरनानै जेनेबा जों बेयावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना नोंथां। बे बोरमा फिसाया देरोबोला जोङो बे बोरमा फिसाखौहाय जेनेबा फानथा बा फानथि जेनेबा इदिनो मानै जायोब्ला जोङो फानथिखौ जोलै दोननानै फानथाखौहाय जेनेबा फास खासि खालामनानै फेदेरनाय जायो आरो बांसिनानो बिदि खालामनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय फेदेरनानै बेबायदिनो
जेनेबा फेदेरनानैहाय जेब्ला बोरमाया देरगोन अब्लाना जोङो बेखौ ओ गोबां रां मोन मोनो आरो ना
ओम
औ बिदिनो जेनेबा जोङो दामफोरखौ होनोब्लाथ' दामफोरा बिदिनो ओ बोरमानि सायाव सोनारो आरो बोरमाया गिदिर ब्लाथाय जोङो बेखौहाय जेनेबा बार' हाजार तेर' हाजार इदिबो मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
औ बेबायदिनो नोंथाङा होनलां होनलांखाबाय मोसौनि बागैबो अ आं एसे मोसौनि बागै एसे फोरमायबावनो सानदों आरो ना नोंथां। मोसौ। खौबो जेनेबा जोङो न'आवनो फिसिनानैहाय जेनेबा बे मोसौ गाय लानानै जेनेबा बिनिखायनो जोङो मोसौ फिसाखौहाय गिदिर खालामनानै जोङो ओ हाल सिखायनानै जोङो बेखौहाय मोसौ हालुवा खालामनो हायो आरो ना ओ बिदि खालामनानै जेनेबा बे मोसौ बेहाय जेनेबा जोङो हाल एवनो हायो आरो ना नोंथां। गोदोनि समावथ' बिराद मोसौजोंनो हालेवोमोन अब्लाबो आथिखालाव बे एसे एनै हालेवनायखौ नुयो आरो होमबाबो खम जालांबाय ओ आथिखालावथ' ट्रेक्टर इदिनो बायदिसिना ओंखारबाय नालाय ट्रेक्टर गिदिर फिसा ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो ओ मोसौनि अनजिमाया एसे खमायलांबाय आरो ना। जेनेबा मोसौ हालुवाफोरनिया आरो ओरैनो गायफोरा थ' दङ आथिखालावबो।
बेबायदिनो मोसौ हालुवाफोरखौबो जोङो जेनेबा ओ हालुवालासिनोबो जेनेबा बेखौ ओमफ्राय हालिसे बानायनानै जोङो बेखौ फानोबा माने गोबां रां मोनो आरोना नों।
औ। होमबा एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां। समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नों।
उम।